बुं नोंथां।
औ औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
हेल' खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
अ' जोंहा आयदाया जादोंमोन दोरोङारि।
औ नोंथां।
दोरोङारिमोन ना?
औ नोंथां।
हेलौ
औ हेल' नोंथां खोनादों।
औ औ जोंहा दोरोङारि होनोब्लाथाय आगोलनि गोदो गोदायनि समनि नङा होनोब्ला नोंथाङा एसे दोरोङारिनि सोमोन्दै एसे बेखेवना होजेननो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ
दोरों बुङोब्ला
औ
बियो मोनसे गोनांथार आयदा जेराव बेयो जोंनि राव हारिमु जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय देंखो, फोरबो आसार खान्थि आरो जारिमिनफोरखौ दिन्थियो।
औ नोंथां।
दा मोनफ्रोम हारि एबा समाजा गावबा गावनि दोरोंफोर थायो।
औ नोंथां।
बिदिनो आङो जोंनि बर' दोरोंफोरनि फारसे जोबोद गोगगानाय मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंनि बर' सुबुंफोरा सा सानजा भारतनिनो गोजामसिन समाज बुंनो हागोन जोङो
औ नोंथां
जों बर'फोरा गाहायै आसामनिनो थागिबि जोंनि हारिमुवा गोदोनि आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा दिनैसिम सोलिबोगासिनो दङ। जों जोंनि देरसिनफोरखौ मान होयो। मिथिंगाखौ अनसायो आरो हारिमुखौ खौसेयै रंजायो। जों जोंनि बर' राव आरो हारिमुवारि आसार खान्थिफोर खौ थिन्नानै दोननांगौ। जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायफोरा थारैनो जोबोद समायना दा नोंथाङा दोरों बर' दोरोङारिनि फारसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां हेल' नोंथां
औ नोंथां